औ नोंथां औ।
औ गिबियावनो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। नोंथांनिसिम ओ नोंथाङा जुदि दि बेदि बेबायदि फ्रि दंब्ला नोंथांजों बिदिनो आयदा मोनसे लानानै सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां औ।
औ होमबा नोंथां आं आयदायानो जाबाय जोंनि बर' हारिनि ओ मागो दमासिनि बिसय एसे आं मोनथिनो लुबैनानै बा एसे सावरायनो लुबैनानै नानै नोंथांनो आङो बेबायदि फनखौ खालामनाय जादों नोंथां। ओ नोंथाङा नोंथाङाबो नोंथांमोननि ए एरियायाव बिदिनो गोबां बेबायदि बैसागु दमासि उन्दैनिफ्राय फ्रायबो उन्दैनिफ्राय नुबोबाय जानो हागौ ओ इस औ एसे बे सिगां नोंथाङा दमासिनि बिसय एसे मोजाङै खोन्थाबा साबसिन जागौमोन नामा
अ हागोन नोंथां औ ओ बर' हारिनि मोनसे ओ गाहाय रंजाथाइ फोरबोआ जाबाय दमासिबा मागो
औ औ
बे समाव माने बयनिबो न'खराव एफा एनैबाबो बाख्रियाव माने माइ थाहैथारो आरो बर' हारिनि गेजेराव उम ओ जेला ओह दसदाननि जोबथा सानखालि माने सिबिं सबाय दालि माने रुनानै मोसौनो जाहोयो आरो
औ
आरो मोदायजोखौबो माने न'खराव माने बिदिनो जोंनियाथ' माने सिबिनायनिया थानसालिया माने बाथौ जाहैबाय
औ
औ बेखौबो माने जोंना खुलुमनाय जायो
औ
ओ ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो माने जोंनि माने लावखार फ्रा बांसिन जोंनि लावखार मोदाया माने लावखार फोरनि मोदायानो जाबाय जोंना बेलागुर माने लावखारफ्रा माने गोदोनिफ्रायनो माने बेलागुर बेखौ फुजिबोयोमोन आरो
आतसा आतसा
ओ माने मागो समाव लावखारफ्रा बिदिनो जिगाबजों माने गोजौ गोजौ मोनसे हुंनाय जायो माने जायखौ बिलागुर बुंनाय जायो
बानायनाय जायो आरो फिसा फिसा बिदिनो एसे
ओं औ न'बो बानायनाय जायो जोंनि-जोंनि औ जोंनि ओनसोलखै नाथाय जोंना माने ओ जे जोंना माने औवा गुबै दंना
औ औ
औवा औवा गुबैखौ जोंना गायना लाग्रोनाय जायो बिदिनो ओ सयथा सातथाफोर जोंना माने गायनो हायो आरो गथायै बा गोजौआव खाथ'हैबाय औवाखौ ओ बिदिनो जोंना बे औ बे औवाफोरखौ माने हुंनाय जायो आरो औवाखौ गेजेराव दोननानै हुंनाय जाजोबो
हम हम
ओ बिदिनो बिजौसिम हायो बुंलांबाय आरो जोंना बे बेलागुरा माने राजा-रानि सान्थ्रि होननाय थायो आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि
गोबां रोखोमनि सिङाव हामबनानै थाबाय आरो बेफोर मोनसे जेनेबा आतसा
बेयाव ओमफाय जोंना आरो बे बिलागुरजोंनो माने मागो दमासिजोंनो सोमोन्दो थानाय ओ ना जि माने फोथायबोनाय दं आरो माने दायना-दायनि होननाय बे दायना-दायनिखौ माने दैमायाव एबा बै दै सायाव माने भेल बानायनाय जायो। बे भेलनि सायावबो बिदिनो जिगाबजों गोजौ गोजौ संनाय जायो आरो औवा होनानै
आतस
बेयाव जरासे थायो दायना आरो दायनि बेखौ माने बेलागुर सावनायनि फुङाव माने बेखौ सावना हरो आरो
आतसा ओमफाय नोंथांनाव मोनसे बाथ्रासो सोंनो सान बे आङो जि ओ नोंथां बे जोंनि बर' हारियाव ओ माग मागो-दमासि होनोना? बे मागो-दमासिया मोनसे सोदोब बेखौनो फोरमायो ना? मागोआ बेलेग ना दमासिया बेलेग बेखौ एसे फोरमायना होबा बहुत मोजां जागौमोन सानदां
मासे बे माने मोनसेयानो नोंथां।
औ नोंथां।
औ आरो बे मागोआव जोंना माने गोदो-गोदायनिफ्रायनो माने फिथा सिथाव बेफोरबायदि जानाय जायो आरो बिदिनो आखाइ बायदिफोरबो जानाय जायो। आरो बिदिनो लावखारफ्रा जेब्ला बेलागुर सावो बे समाव माने माखासे मेथाइफोरखोन मेथाइफोरबो खननाय जायो आरो माने मेथाइया ओरै बायदि जै जै जोंनि लागोनि जै खोलाहानि रुगु बियादिया खोलाहा थांथों सोनाबनि रगतदिया-बियादिया सोनाबा थां थों साहानि रगु बियादिया साहाथों थांथों। बेफोरबायदि माने मेथाइ खननाय जायो आरो आरो दंबावो बे ओ जेला बेलागुरा माने बे औवाया बेलागुरजों खुंजानाय बे औवाया जेला बेरो बिदिनो माखासे मेथाइफोर खनबावनाय जायो आरो धुम बेलागुर आबैनि बिगुर बेफोरबायदि बिदि माने माखासे मेथाइबो दं आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो माने लावखारफ्रा खनबोनाय
ओम हो
बिदिनो बे बेलागुराव जे राजा रानि दं होननाय थायोना? राजा एबा रानि औ बेखौनो माने गामिनि सुबुंफ्राबो माने बेयाव माने फिथा एन्थाब बायदि सिना लानानै माने खुलुमहैनाय जायो आरो ।
आतसा आसा आसा आसा।
ओरैनो नों नोंथांमोननिखै मागो एबा दमासियाव माबायदि खालामजायो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा एसे माबोरै बोरै खुंनाय जायो?
हागोन। ओ जेब्ला जों ओ हो उन्दै उन्दैमोन अब्लाथ' बहुद बिदिनो नुबोबाय दा थ आरो जों बेलेगावसो माबाबाय नालाय बिदिनो बुहुत खमलसै आरो जोंनि। एरियाफ्राव खिन्थु गोदोनिखौ एसे दाबो। आं गोसोआव दङ माबायदि खुङोमोन बे मागो दमासि। दमासि। जानाय लोगो लोगो माने मोनसे गुबुन मोनसे। ओ रंजानाय सोमजिखांनायखौ जोंङो ओनसोलाव नुयोमोन आरो ओ मागो दमासि सो मा सिन्था खालामदों बेबायदि मोनसे बाथ्राखौ जों खोनानो मोनोमोन दालाय रंजानायनि फोरबोआव मा दुखु दुखु बेफोरबायदिबो गोबां जों बिदिनो गेदेर गोलावफोरनिफ्राय बा गामिनि गाहायफोरनिफ्राय जों खोनानो मोनदोंमोन लोगोसे नोंथांङा जिफोरबायदि मेथाइ दानि खोन्थाबाय बेफोरबायदिनो गोबां आं मे मेथायबो खोनादोंमोन जेब्ला बेलागुर बेलागुरफोर सावो आरो बिदिनो गोबां जायगाफोराव जों मेथाइ दामना मोसानायबो नुबोदों बेलागुर समाव ओ ओइदिनाखान नो माने बिदिनो माबानायबो नुबोदों। आरो जोंनि एरियायाव फ्राय मा खालामो माने जेब्ला मागो दमासिनि माबा जायो अब्ला बे बेलागुरखौ फ्रायानो जों बहुत जायगायाव बिदिनो गामि ओनसोल बाय ओनसोल गामि आरो गुबुन गुबुन गामि बायदि बिदिनो गोबां बिदिनो जानायखौ जों नुुबोयो । जोंनिथिंफ्रायानो बेलागुर जानाय बिदि बाथ्राखौ बाहायो नोंसोरनिथिं माबायदि बाहायो आं बेखौथ बुंनो हालिया खिन्थु जोंनि मस्टलि एरिया थिं सिगां बेलागुर जानायनि समा सफैबाय नै होननानै बेबायदि फ्राय खोनानो मोनो आरो बैसागु दमासि आरो बिदिनो बैसागु दमासि जाबाथ माने मा खालामो जोंनि ओनसोलथिं नखर गंसे बा नखर गंसेखौ बि बिदिनो लेंना लांनानै दमासि फोरबोनि रंजानायनि मोनसे ज'मा जाज्लायनो फैयो होननानै बेबायदि जोंङो लेंना लांनाय बे खौबो बुहुत नुबाय लोगोसे बिदिनो रंजानाय मिनाय आरो बिदिनो नआव संना दोननाय माइब्रा माइब्रानि बिदै लोगोसे गोरान गिसि बेबायदिनो गोबां माबानो जाग्रा आरो लोंग्रा मुवाफोर बिदिनो मागो दमासिफोराव जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो। जोंनि एरियाथिं आरो मस्टलि बिदिनो मालाबा ओ गामि गामि-गामि बा ओनसोलाव बिदिनो मालाबा मोनसे बिदिनो जानायबो लानाय जायो। जेनेबा गामि एरियानो मागोनि दमासिनि मोनसे फोरबो हिसाबै मोनसे। एसे जानाय जानायखौ जों नुनोबो मोनबोदों सिगां आरो बे जानायाव गामिनि गासैबो ओ बिदिनो मा होनगोन बेखौ रायज्लायनानै बा बिदिनो मोनसे जमा जानानै मा जागोन मा लोंगोन बिनिबो औ जयै रायज्लायनाय जेनेबा गावनि गोसो मा होनो बेखौ ओ फोरबो रंजानायजों गोसो गुदुं जानानै मोखां नायलायनानै जानोसै होननानै बिदिनो गोबां माबाफ्रावबो नुबोदों जोंनि ओनसोलफ्राव सिगांनिफ्रायनो आं बिदि नुबो योमोन दाथ' मा जाखो आंबो बुंनो हाला बुहुत खमायबोदों खमायनाया खारन दा नि जुगावथ' बहुद आवगायलांबाय आरो गावब गाव एक्सट्रा एक्स्रा जाजोबबाय नोंथां नङा होमबा? ओ आं जौगानांगोन आं आरो गुबुनजों बिदिनो थाबाय थायोबा आं जौगानाया थालांगोन बेखो बे साननाया माने गासिबो मानसिनि गोसोआव हाबजोबबाय आरो नंथारगौयै नोंगौबो दानि जुगाथ' बहुत माबानि जुग नाथाय जोङो बे मागो दमासिफोरखौ बावोब्ला बे जोंनिनो गोरोन्थि जागोन। खारन बे फालिजानाय मोनसे गिदिर फोरबो जोंनि थाखायबो नङा होमबा नोंथां? आरो लोगोसे बेयो खुलुमनायनिबो सान मोनसे गिदिर नङाबा नोंथां? औ आरो गोबां बेबायदिनो बिनि सिङाव मोनसे मा दङ' माने ओ बे मागो दमासियाथ' सोदोबाथ' फिसा नङा होमबा नोंथां? नाथाय बिनि सिगाङाव बहुत गिदिर मोनसे बाथ्रा हाबनानै दङ' आरो। जेरै बैसागु नङा होमबा? गोदो गोदायनिफ्राय जेरै बैसागु जों ओ नायनो हायो बैसागु होननाय लोगो लोगो जों बिराद फिसा ओंथिया आरो बै सा गु खोनागोना खोनानायाव सो आरो नोंथां नाथायबा बेखौ जों बिजिरनानै नायोबा बा बेसेबां गिदिर नोंथां नायलाय ओ बिफां लाइफां खिलिनायजों लोगोसे नङा होमबा? रंनाय रंजानायजों लोगोसे बोसोर गोदान हाबनायजों लोगोसे जों बेखौ बेखेवलाङो बेसेबा गिदिर मोनसे माबा जाहैयो मा होनगोन इखो ओ औ बर'नि गासैबो हाबजोबथारो थानाय जानाय गासैबो हारिमुनि बुस फ्रानो हाबजोब खायो बैसागु होननाय लोगो लोगो थिग बेबायदिनो माबायावबो मागो दमासिआव बेबायदि नो हाबना दं होननानै आं सानो। आरो बेखौ बिजिर गौ माने बिजिर खनो हाया रायलायबाबो फोजोबख'नो हाया आं बेखौ सानो आरो। आरो लोगोसे बिदिनो गोबां माबा दंबायो सिङाव बिदिनो मेथाइ खुगाफोर खननायखौबो आं नुनो मोनबोदों। सिफुं सुनानै मा रंजानायखौबो आं बिदिनो नुनो मोनबावदों आरो। मागो दमासिफ्राव। बैसागुआवथ' एक्सट्रा बेबायदि रंजाखायोआनोसै दा मागो दमासियाव बिदि एकदमबारे गोगोम रंजानायखौ आं बिदिनो नुबोदों आरो।
औ। ओ होमबा नोंथां जों मागो फोरबोनि बागै गोबां सावरायबायना?
औ नोंथांजों जों बहुत सावरायबाय आरो बे सावरायबाबो माने नोंथां बे जोबनाय नं खाया बादि मोनदां‌ माने बे लावलांबायानो थागोन लावलांबायानो था थागोन आरो नोंथां।
होमबा जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै
औ नोंथां निस्सय जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै उनाव आरो सम मोनबा थारैनो जों लोगो मोनफिनगोन नोंथां। औ दे होमबा नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां औ दे।
औ।